खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
अ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम ओ गोजोन बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ। दा आङो जों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन मान जोंनि जायगायाव मा मा दावबायग्रा जायगा दं जोंनि ओ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल आरो जोंनि सा- सानजा भारत ओनसोलाव
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथाङा जोंनि बे जोंनि सा सानजा ओनसोलनि दावबायग्रा जायगाफोर होनोब्ला नोंथाङा मा मा गोआवफैग्रोयो ओरैनो
अ नोंथां ओ मा होनो ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ गोबां ओ गाव जोंनियाव गोबां दावबायनाय दङ ओ जोङो बेरायनो थांनाय खल'मानो दावबायनाय होननानै बुङा जोङो ओ फरायसालिनिफ्रायबो दावबायनो थाङो बिदिनो जोंङो ओ आरों हारसिं हारसिंबो दावबायनो थाङो बिदिनो जोङो ओ जेनेबा मोनसे जायगायावल' दावबायनो थांनायखौ जों दावबायनो होननानै बुङा आरो ना नोंथां गोबां दावबायनाय दङ जेरैहाय जोङो ओ कलेज नि माबा मोनसे स्कुल नि बा कलेज नि माबा मोनसे प्रग्राम लायोबा जों बेयावबो ओ थांनाय जायो बेखौबो दावबानाय होननानै बुंनाय जायो आरो जों दावबायनो थाखाय सोलोंथाइनि गोनांथार आरो ना नोंथां
औ औ औ
ओ मानो होननानै सोलोंथाइखौ मानो गोनांथार होननानै बुङोब्ला ओ जोङो मोनसे जायगायाव ओ मोनसे ओ जायगानि मुं लिरनानै दोनोब्ला जों जुदि सोलोंथाइखौनो रोङाब्ला अब्ला ओ बे जायगाया ओरै मुं होननानै जों बोरै मोनथिनो बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां हेलौ खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बिदिनो बिदिनो गोबां दावबायग्रा दं जेरैहाय मावउजि पार्क दं ओ सुखि हा सुखि पार्क दं। ओ आरो दारागाव दिनो ओ गोबां दावबायग्रा दङ बि ओ आङो आं थांफेरना मोननाय जायगाखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै बुं होनोसै। ओ नोंथां आं दायो ओ सुकियाव माबायदि ओ मिथिंगानि महरा माबायदि एबा ओ सुकि हाजोनि ओ हाजोनि दैैया माबायदि बोहैयो इदि एसे फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथां।
औ औ
औ जोङो ओ बे सुकि हाजोआव ओ थाङोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव गोबां बिफां लाइफां दङ फिसा फिसा ओ बिफां लाइफांफोर दङ आरो लोगोसेनो ओ बैग्रि दंफां बिदिनो गोबां दङ आरो लोगोसेनो बेयाव ओ फिसा दैमा ओ बोहैलांदों ओ लोगोसेनो आरो बेयाव दै बाज्रुमबो बाज्रुमबो बोहैबोदों होननानै ओ नु-नुदों आरो बेयाव गोबां दखा गोबां बायदि रोखोमनि दखान होयो जेरैहाय ओ मि-मिथाइनि दखान बैग्रिनि दखान बिदिनो बायदि रोखोमनि दखान होनायखौ नुनो मोनदों आरो ना ओ नोंथां। आरो लोगोसेनो बेयावहाय ओ जोंनि जायगानिल' थाङा होननानै ओ मोनथिनो मोनदों बेयावहाय गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय ओ गोबां सुबुं फैयो बे जायगाखौहाय नायनो ओ बेयाव आरो ओ लावखार ओंखाम गोबां मानसिफोरानो जाहैयो आरो नोंथां। हेल'
औ नोंथां औ
औ खोनादों ना ओ नोंथाङानो ओ बे दावबायनायनि सायाव एसे बुंथिनानै होनो हागोन ना
मोन
नोंथां नोंथाङा दावबायनायनि सायाव एसे बुंथि'नानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन थारैनो। दा जों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां गोनांथार मोन मोनसे मुवा दा जोङो नोंथाङा जि नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन जों फरायसालिनिफ्राय दावबायो आरो जोङो बायदि बायदि रोखोमनि दावबाय दावबायो जेरै दा जोङो आं होननानै बुंदों मा ओं जोंनि सा सानजा भारत ओनसोलनि दावबायनाय जायगाफोर आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि दावबायग्रा जायगाफोर दा बेफोरखौ बुङोब्ला जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो गोबां दावबायग्रा जायगाफोर दङ जेरै मा होनो जों गिबि गिबियावनो मुंख'योब्ला जोंहा मानास नेसनेल पार्क दा बेयो गोबां गिदिर मोनसे ओ दावबायारिफोरनि ओ गोसोखौ बोहोग्रा मोनसे जायगा जेराव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासिबो सुबुंफोर थांनायनि अनगायैबो माने जोंनि भारत हादरनि गुबुन गुबुन खना खनला हादोरसाफोरनिफ्राय गोबां दावबायारिफोर दावबायनो फैयो लोगोसे बिदिनो जोंनि भारत हादरनि बाहेरनिफ्रायबो बेवहाय जोङो मानसिफोर दावबायनो फैनायखौ नुनो मोनो दा बेवहाय मानो मानसिफोरा दावबायनो फैयो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि मानास हादरारि हाग्रामाया जोंनिया गोबां जिब जुनार बिफां लाइफां समायना नुथाय हाजो हाला दैमा दैसा बायदिफोरजों बुंफबनाय दा बेफोरबायदि समायना नुथाय बायदि रोखोमनि जिब जुनार बेफोरबायदि ओ सम्पदफोरानो जोंनि दावबायारिफोरखौ बेवहाय गोसो बोहोयो आरो दावबायनो थाखाय गोसो बोहोयो जोङो थारैनो बेवहाय थाङोब्ला गोबां मोजां मोजां जोङो एक्सपिरियेन्सफोर मोननो हायो दा जोङो थांनायनिथ' गोबां सुबिदाफोरबो दङ जोंनिया मानासाव थांनायनि दा जेरै जोंनिया मानासाव थांनानै जोङो हर थाहैनो थाखायबो हाबाफारि होजोंहाय जोंनिया न'फोर थायो जेरै मा होनो केम्पिं खालामनो हायो जोङो बेवहाय माने रुम फोर थायो बेफोराव जों थाहैनो हायो बेनिफ्राय जोंनिया हाग्रामाखौ जों बेरायनो थाखाय जोंनिया गारि थाख हायो जेराव जों गाखोनानै आराम जों गासै हाग्रामाखौनो जों गिदिंजोबनानै नायगिदिंनो हायो दा बेबायदि गोबां सुबिदा दङ जों बेवहाय थांनो थांनो थाखाय दा बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन जायगाफोरखौ नायबावोब्ला जोंनि जायगायाव दंबावो रायमना नेसनेल पार्क दा बेबो ओ मोनसे समायना जायगा। जोङो बे जायगायाव एसेबां माखासे मानि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनसोआ मोननाया अब्लाबो जोङो मोजां नायथावना जायगा होननानै बुंजायो आरो रायनमना नेसनेल पार्कखौबो आंबो थांखांबाय बे रामा रायमना नेसनेल पार्क आरो मानास नेसनेल पार्कआव। दा बेहाय मानास नेसनेल पार्कआव माने गोबां जिब जुनारफोर नुनो मोन्दोंमोन आरो गोबांथार माने नाथाय रायमनायाव एसेबां नुनो मोनाखैमोन जोङो जिब जुनारफोरखौ। दा बेनिखायनो आं बुंदों आरो जे रायमना नेसनेल पार्कआव इसेबां जों नुनो मोना होननानै। जुदि फुंफोराव जुदि जों थाङोबा नुयोबा जों बेखौ मिन्थिला। दा आरो दावबायग्रा जायगा होननानै जों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बुंबावोब्ला जोंनियाथ' इसेबां गिदिर गिदिर दावबायग्रा जायगा गैलिया जों फिसा फिसायानोसै दा नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन सकि दारागाव होननायफोरा बेफोर जोंनि लकेलनि सुबुंफोरखौनो माने गोसो बोहोनाय मोनसे दावबायग्रा जायगा जाहैबाय आरो आरो जों बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो जेरै बगामाथि आरो लोगोसे जोंना बैसागु फोरबो जायोब्ला जोंना मोनसे जायो जाय मा होनो बावखुंग्रि हाजो दा बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि दावबायग्रा जायगा जाहैबाय आरो। दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जों नागारनानै गुबुन मोनसे जायगाफोरखौ जों नायहरोब्ला जुदि जों जोंनि सा सानजा भारतखौनो नायोब्ला जों बेवहाय आरो गोबां समायना समायना जोंनि गोबां माने समायनासिन समायनासिन जायगाफोर जों नुनो मोनो आरो दा जेरै जोङो आसामावनो जुदि नायबावोब्ला जोङो जोङो नुनो मोनो जों कार्बि आंलंआव जोङो मा होनना बुङो तुमजां पिक होननाय मोनसे जायगा दं। दा बेबो जोबोद समायना जायगा जों बेवहाय थांनानै हाजो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्सखौ लाहैनो हायो दा बेनि नुथायाइफ्राबो जोबोद समायना आरो गोसो बोथावना थाबाथाय थाबाय थानो लुबैथावना बेबायदि जायगा। दा आं बेनिफ्राय जोंना गिदिर गिदिर नेसनेल पार्कसफोर दंबावो जेरै काजिरगा नेसनेल पार्क, अरां नेसनेल पार्क आरो गोबां सानथ्र'हायै माने सानथ्र'हायैथ' नङा माने गोबां दङ आरो। दा जोंना काजिरङा नेसनेल पार्कआबो थसेल' गंगोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा, जों बेवहायबो गोबां गुबुन हादोरारि दावबायारिफोर खौ नुनो मोनो, दा बिदिनो आरो। दा जोंनिया आरो आसामखौ नागारनानैबो आरो जों गुबुन जायगाफोरखौ नायहरबावोब्ला जोंनिया दङ अर अरुणाचल प्रदेश बायदिफोराव जोंनिया दङ। टावां बायदि जायगाफोराव जोंहा बरफ गोलैनाय समायना नुथायाइफोरखौ जोङो मोनदांथि लाहैनो हायो बेनिफ्राय आरोबाव ओम मा होनो जोंनिया मेघालया हादोरसायाव जोंनिया सि सिलं। शिलं रायजोआवबो जोंनिया गोबां बायदिसिना समायना समायना जायगाफोराव जोङो बेरायहैनो हायो। दा बेफोरो जोबोद समायना जायगाफोर जों बिनिफ्राय बेरायनो दावबायहैयोब्ला बेफोर जायगायाव जों माने गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो। लोगोसे जों जोंनि जायगा फोराव बैफोर खोथा बाथ्राफोरखौबो जोङ बाहायफैनो हायो आरोना जे बिसोर माबायदि साखोन सिखोन लाखियो बिसोर माबायदि ओ मोजां खामानि मावो बिसोरनिया माबायदि माने माबायदि ओ थायो बेफोरखौ जों माने एसे जुदि बिसोरना जोंनिफ्राय साबसिनबा जों बेफोरखौ साबसिन खालामफैनो हायो आरो जोंनियावबो बाहायफैनो हायो जुदि बिसोरो मोजाङै साब सिखोन लाखिनो रोंगौब्ला गावसोरनि सोहोरखौ जोङो बेफोरखौ माने जोंनि जायगायाव बेफोरखौ बाहायफैनो हायो जोंबो जोंनि जायगाखौ साब सिखोन लाखिनो सोलोंफैनो हायो बिसोरखौ नायनानै दा बिदिनोसै आरो नोंथां दा जोंना समावबो जाहैबाय नोंथां सोंनि एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा गोजोन्थों
औ औ गोजोन्थों नोंथां